नोंथां। औ नोंथां बुं। खोनादों।
नोंथां औ खोनादों खोनादों।
अ मा खालामदों नों दा।
नै आङो नै दालां खाथियावसो दंफैयो।
अ
नोंलाय नोंथाङालाय।
आंबो दं नै लामाखैनो।
उम मा ओंख्रि संबायदों।
आलुसो।
उम। नखरफोराव मोजांना?
औ मोजाङानो।
उम।
नोंथांमोनहालाय।
जाहाबो मोजां गासैबो दंजोबो दुखु सुखुआवनो।
उम।
जोंनिथिं बिराद एम्बु बुंला गाबदों नोंथां अखा हाजो अखा हागोन खोमा दिनै हरावबो आरोबाव।
औ जोंथिंबो हादों।
उम।
अखायानो हेमबुआबो।
औ उम। नोंथांमोनथिं बिराद ओ माइ गायखांजोब्बाय नामा?
गायखांआखै गायखांनो।
नोंथांमोनालाय गायखांदोना गायखांआखै? नोंथां। नोंथां। नोंथां नोंथां नोंथांनि माथोखौ हमनो मोनासै। नोंथां